हेलौ नों
अ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों खोनादों
औ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायसै जसे नङा होमबा
अ जायो दे
खोनादोंना नोंथां औ आंथ' दा फ्रियनो दं नोंथां
औ दं आंबो माने फुंबिलिनि ओंखाम जाखांनानै दं जिरनानै एरनो माने टाइम पास माने बिफांसे एरजनानै दं गरम बोथोरबो ना उम
औ औ औ अब्ला जों मोनसे टपिक जेनेबा बैसागु गोदो आरो दा माबायदि फालियो बेखौनो सावरायसै नामा
जायो बेथ' मोजां टपिक थार
अब्ला आं आवगायग्रोसै नोंथां
हम
औ दे दा जों बैसागु होननानै बुङोबाथ' मिथिखागौ जों बयबो बे बैसागु फोरबोआ जाबाय जों जेनाखि जेनाखि बर' बर' हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे रंजाथाइ फोरबोखौ मानि जों मोननै रोखोमै मोननो हायो जेबा मोसौ आरो मानसि बैसागु ज बिदिनो मोननै रोखोमै फालिबोनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं आरो दा जों मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जेनेबा सैत्र' दाननि जोबथा सानाव फालिनायखौ जों मिथियो
ओ नंगौ नंगौ
औ बिदिनो आरो बैसागनि सेथि साननिफ्राय सालिनाय बा फालिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों आथिखालाव गोदोनि बादि फालिनायखौ नुनो मोनला जेनेबा गोदो बैसागुखौहाय सप्ता खनसे जों फालिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो जायगा लायै जायगा सोरहाबा सोरनिबा जायगायावहाय साननै सानथाम बा सानब्रै बिदि फालिनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बिदिनो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो फोरमायदो एसे जेनेबा बैसागुआ माबायदि सोलिगानो दं आथिखाल बा गोदोनि
मा होनो आं बुंनो सानोदि मा होनो बैसागुआ गोदोनि आरो आथिखालनि मुगायाव गोबां गोबां सोलायबोदों जाय मा होने गोदोहाय गोबाङानो मा होनो बयबो रंजा बाजायै मा होनो बैसागुखौ इन्टारेस् खालामनानै नागारहरदोंमोन जाय मा होनो गोदोनि गासिबो सुबुंफ्रानो सेंग्रा सिख्लाफ्रानोनो बैयोै खाम सिफुं जथा दामनो आरो गरखा माखासे बेफोर दामनानै सल' खन सल' खननायखौ नुनानै सल' खननानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन जायो माने गासैबो सुबुंफ्रानो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो रोङोमोन जायो बे खाम जथा सुफुं दामनो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ
नुनो मोनलिया मानोे दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङानो बे खाम जथा सिफुं दाम नो रोंला मा होनो बेफोरनि अनगायै मा होनो बे मा होनो रेडिमेक्स साउन्द बक्स आरो मा होनो सल'फोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव मा होनो एथबां मा होनो गावनि हारिमुनि बे माखासे दामजुफोरखौ दामनो रोङा
बेनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों मा होनो आथिखाल आरो गोदोनि बैसागु फालिनायाव एसे फारागखौ फाराग नुनो मोनदों जायो माहनो आरो दा जुगाव नुनो मोनबावदों दि खायफा बिदि रंजा-बाजाखौ एथबां इन्टारेस्ट लाला मानोना गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो आरो गोबां सुबुङानो बिदि गाव गावनो थां खिखौ होसोनायाव बांसिन नायगिरो सानहोयोबा मा होनो बिदि टाइम पास रंजानायखौ एथबां गुरथ' होआ बिदिनो गोबांनि साय गोबां सुबुंनि साफा सानैया बिदि सानो आरो बिदिनो गोदोनि बायदि रंजानायखौ जों दा खम जानाय नुनो मोनसै जाय गोदो गासिबो माने ज' ज' जाजाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो रंजाजोबोमोन गामि गामि न'खराव मा होनो हाबनाय बिदिनो गुबुन गुबुन न'खराव हाबनाय बिदिनो खायफानि न'खराव थांबा माइब्रा बिदै माबा माबि बिदिनो जाय इन्टारेस्ट जानाय नानै होयो माखासे बेफोर लोंग्रा बुस्थुफोरखौ मोनलोङोमोन आथिखालाव बेफोरखौ खालामनाय नुलिया मा होनो गुबुन गुबुननि न'खराव हाबनानै रंजानाय बेफोरखौ खालामनाय नुलिया मानोना आरो गोबाङानो बिदिखौ मोजां मोनजाया मानोना गुबुननि नखौ हाबनानै बिदिनो लोंला जाला खालामैनायखौ बांद्राय साबजानाय मोना गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा मा होनो बेफोरनि बेलायाव गोबां सोलायबोदों बेनि अनगायै यै जों दानि बिथिङाव नायब्ला दाबसे जायगायावनो आरो जायगा लानानै फांसन खुंनानै मा होनो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां औ दा बिदिनो आरो जेनेबा नायनो थाङोबा नोंथां गोदोनि समाव नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा दामग्रा देग्रा आगजु दोरोङारि सोलिबोनाय जेनेबा जोंनि खाम जथा सिफुं बेफोरो माने गोदोहाय जोङो जेनेबा बैसागु रंजानायावहाय न'खर न'खर बिदिनो गासै सुबुंफोरखौनो ज' ज' उन्दैनिफ्राय लाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बिसोरो माने ज' ज' गावजों गाव मोसालायोमोन आरो लोगोसे सनमानबो लालायोमोन दा आथिखालाव नायनो थाङोबा जों बेफोर दामग्रा खि आगजु बर'फोरनि बेफोरो मानिे ओ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोबाङा गोमालाङाखैबाबो नाथाय गंफा गंनै जों बिदिनो आथिखालनि बैसागुआवबो नुनो मोन- ला आरो जेनेबा माब्लाबा समाव जायगा लायै जायगा बिदिनो सिफुं खाम बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो आथिखालाव गामि गामि जों बांसिनखौनो नुनो मोन ला होननांसिगोन आरो दा बिदिनो जेनेबा गोबां गोदोहाय बैसागु जेनाखि फोरबो बेवहाय मानि बायदि रोखोमनि नेमखान्थि फालिबोनाय जों नुनो मोनोमोन दा मख'नो गोनांब्ला जेनेबा मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुखौनो आथिखालाव नायनो थाङोबा जोङो जायगा लायै जायगा नुनो थाङोब्लाबो ओरै जोंनि जेनाखि जायगा बेवहाय मानि नुबांला आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा आंथ' नुखायाखैनोखा बे मोसौ थुखैनाय जेनाखि मोसौनि बैसागु सैथ्र' दाननि जेनाखि जोबथा सानखालि फालिनाय मोसौ बैसागु आं मानिे बुंनो थाङोब्ला नुवाखै आरो आं माने बिजाब बायदिसिना बेफोरावसो फरायनानै खोनानो मोन्दों आरो माने मोसौ बैसागुआव माने मोसौनि फारसे फोथायनाय बा बायदिसिना थाव गोथां बायदिसिना हांगार फुननाय बेफोरबायदिखौ फरायनानैसो आं खोनानो बा नुनो मोनदों आरो जेनेबा गाव प्रेक थिखेलि मेगनजों नुवाखै दा बिदिनो आरो गोखा गोखै जानाय बेलायावबो जों नुनो मोनो जेनेबा गोदोनि समावहाय सेजौ सेथा मै बुंजायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय आथिखालाव जेनाखि बे गोखा गोखै जानाय मैगं थाइगं बेफोराव मानिे सेजौ सेथा जों जानायखौ नुनो मोनला आरो बिदिनो जेनाखि हाथाय बाजार फ्राव होननाय ओ मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ बायनानैनो जों जानायखौसो नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां
दा जेनाखि ओ बिदिनो मोसौ बैसागुआव थांबाय बा संक्रान्ति थि मैगं थाइगं जानाया थांबा बिदिनो मानसि बैसागुआवबो जेनेबा मोसानायनि बेलायाव जों नायनो थाङोबा सेंग्रानि आलदा उन्दैफोरा आलदा बिदिनो सिख्लाफोरा आलादा बोराइ बेन्थ' आलादा बिदिनो आरो ज' ज' गैलायैखौ जों नुनो मोनला दा नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बाददि आथिखालाव सोलोंथाइ मोनबाय बिदिनो लोंला जाला बेफोरखौ जेनाखि स्कुला गावबा गाव थांखि जेनाखि बेखौ होसोनायाव मुखुबसै बिनिखायनो माने आथिखालाव सोलायबोदों आरो नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबागोन नामा बिनि फारसे बैसागुफोरनि फारसे
अ आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि मा होनो बैसागुआ दा मानो गोबां गोबाङानो सोलायबोनाय नुबोदों जाय मा होनो मर्दार्न जुगजों खारदों बैसागुआ बैसागुनि मा होनो खुंनाय स्टाइलफ्राबो गोदो मा होनो जाय मा होनो जाब जुब जेनेबा नज मा होनो जायगाफ्राव दख'रसे जायगाफ्रावनो ओरैनो ओ फिफाफां बिफां फांसे गायनानै एहायबो मा होनो बैसागु रंजायोमोन नाथाय आथि खालनि बेलायाव बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुदों मोनसे दाबसे जायगायाव मा होनो स्टेज प्रग्रामनि बिदिनो गोबां बिदि जिफोरनि साजायनायफोरजों लानानै मान होनो माबा खालामनाय बेखौ साजायनानै बे फांसन खालामनाय आरो गोबां मा होनो मोसा खावरिफोर लिंहरनाय एबा सिंगारफोरखौ लिंहरनानै बे मोन दाबसे जायगायावनो रंजा होनायखौ नुबोदों जाय मा होनो गोदान मुगाजों खार फागासिनो सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन मा होनो गुबुनखौ नुनानै बेफोरखौ सोलोंबोदों जाय मा होनो गोबां रोखोमनि माने बेहाय मोसायो जायो बियो स्टेज खालामनानै मोसानायाव गोबाङानो गाव गावनि माबाखौ दिनथियो मोसानायखौ दिनथियो बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों बेफोर गोदो मोसानायजों गोबां फाराग जाजोबनाय बिनि मोनथोर खामानिया थि जानाय जेनेबा खावलायनाय बिनि थाखाय बुंगिरि एक्सट्रा थानाय मोसाग्राफोरखौ नायग्रा एक्सट्रा बिफोरखौ नुनो मोनो मोनदों आरो जाय मा होनो आथिखालनि मदार्न बैसागु खुंनायफ्राव नुनो मोन्दों बेफोरखौ नाथाय गोदोनियाव बेफोरखौ नुनाय नङामोन नुवामोन एथबांनो जायो आं नुबोनाय खिनियाव दाथ' आं मदार्नखौबो नुलांगासिनो दं आरो मानो गोदोनिखौ मा होनो गोदोनिखौबो ससे नुबोदों जाय मा होनो आं एथबां माबायाखै मोनबाबो नुजोबबोआखै मोनबाबो ससे नुबोदों जाय मा होनो दा आथिखालाव मदार्नजों खारफानानै गोबां रोखोमनि सोलायबोदों
औ औ औ नोंथां दा जोंनि जेनाखि जाय ओनसोल बेयावहायबो माने आथिखालाव बैसागु जोबनाय सानावहाय मानो बिदिनो आरो जेनेबा माबा मोनसे प्रग्राम लानायखौ नुनो मोनो जेनेबा बिनि गेजेरजों बा बैसागुनि गेजेरजों बिदिनो प्रग्राम लानानै जेनेबा खन्थाइ आवरायनाय बा माबा मोनसे खेला दुला बुंनो थाङोबा थालिर बिफां गाखोनाय हांसो हमनाय सियार खेला बेफोर बेफोरबायदि जों जेनाखि आथिखालावहाय बैसागु फोरबो बे फोरबोजों लोगोसे बिदिनो हाबाफारि खुंनाय जों नुनो मोनो आरो गामि गामि नोंथां
उ नंगौ
आथिखालाव जोङो मुलामफाबो मोननो हादों बा रोंगौथि गथ' बिसोरखौ माने थुलुंगा होनाय बा माबा मोनसे बिदिनो बिस बिनि फारसे गोसो जाहोनाय बेफोरबायदि गेलेनायनि बिथिङाव बा माबा मोनसे रोंगौथि गावनि जेनेबा बुंनो थाङोबा खन्थाइ आवरायनाय बा माबा मोनसे सल' फरायथिनाय बेफोरबायदि बादायलायनाय होनाया मोजाङानो आरो आथिखालाव जेनेबा बुंनो थाङोब्ला नाथाय गोदोनि समाव जेनाखि जोंनि रंजानाय बे रंजानायजों लोगोसे गोदोहाय ज' ज' बा माबा मोनसे खौसेथियै मोसानाय बेफोरबायदिखौ जों गोदोहाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय एसे एसे आरो जबा जानाय लोंनाय बा नेम खानथि बेफोरनि फारसे बा मोसानाय बेफोरनि फारसे एसेबाबो जेनाखि गोदोनिजों रुजुयोब्ला सोलायो नायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा सोलायबाबो जेनेबा माबेबा मोनसे जेनेबा माबेबा मोनसे जेनाखि रोंगौथि बांहोनाय बा आथिखालाव सुबुंफोरा मानि गोजौ सोलोंथाइ मोनजोबसै नालाय दा बिनि जाहोनावबो मानि गोदान गोदान सानखान्थि फैनाया बेनोसै आरो जायनि जाहोनाव गोदोनि आरो दानि जेनाखि बैसागु बेयो माने गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां जोंहा दा मा होनो समाबो जा ना फैबाय सफैबाय मा होनो
औ औ नोंथां
आरो नोंथांनि गोबां बाथ्रा खोनाबाय आं औ जागोनदे
औ औ औ दे नोंथां
जागोनदे